जाबाय
गोमबाय गोमबाय गोमबाय ओं
गोमबाय देरहा ग'बाय ओम बालाय नोंहा
बुथुआ जायाखै माबा जायाखै जायाखै दाबो
ओ जागोन जागोन जागोन जागोन बिदिनो जायो आंनाबो जाबाय
लेट माबा जादों प्रब्लेम जादों थाब जाया
उम उम उम मा ओंख्रि होनदो
ओंख्रिया माबासो जागोनदां मा होनो बे सानफ्रामबो जाबाय थाग्रा मा होनो बेखौ ओ दालि ना मा होनो
दालि आलु दालिजों आलुजों ज' दालि जों आलुजों जौ लगायना संनांगौ ब्रा
उम
दा आलादा जायो माया
गाइखेरजों मैथाजों ओंख्रि जाजायोनो जाजाया गाइखेरजों मैथाजों
गाइखेर मैथों जा-जानोथ' जाजागोनबा ओमफ्राय बोरैबा आलदा मोनजागोनदां आलदाया मोनजागोन ओमफ्राय जाफेरा नालाय गावगोन उदैफ्राव प्रब्लेम खालामबायगोन नोबो हागौ
पनिर बानाय नामा पनिरखौ बोरै बोरै बानायलै आदा
पनिरखौ आं मिथियालै बानायफोराखै गायखेर उमहो मिथिया गायखेर गोखै खोबनानै दोनाब बाय थाबानो जायो खोमालै माबा माबि लागायनानै माबसोना बेबो फेसेवनायसो
बा बोरैबा लेबुनानै बोरैबा बोरै खोबना दो माबायाव थिंख्लियाव हानि थिंख्लियाव ओमफफ्राय बेयाव दोननानै लेबु होनानै दोनबाय उनावहाय बियो ला माबा सेवबाय सेवनाय जा गोखै जाजोबबाय हा बे गथा जाबाय बे माने जेरै बरफ बाव दा माने लाथायना बेबो लाथा खाबाय आरो लाथा खानानै खाजानाय बायदि जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ माबायाव मा होनो ओ सेबनानै दैखौ बेनिफ्राय ओरै
उम
आं बानायफेरा खैलै जोंहा माबासो थालिर थालिर दाउखा
मानो खारेन गैया खारें गैया
कारेन्टआ
मोब्लिब
दङ बै साखाथिथिं होनदां दैब'बारि खोमसि
ए मोजांसो दा थान्दा थान्दा आरो मोना मोना मोजां जानोसै दोननांगो
उम
माबा बायनानै जाब्रा नोंस्राबो थालिर थालिर दावखा थालिर दाउखा'फोरखौ बायनानै जानांगौ ओं ख्रिबो जाजायो लाब्राबो जाजायो सम सम जानांगौ बिदि बेखौ
ए बे एकदमबारे फुरा नेसारेल माबा फुरा मा होनो बेखौ माबा जोंनि माबानि जानाय ने हारिनि
उम उम उम खालि बाजाराव थांबाथाय जोंना बे लाव माबा फानथाव
खुमब्रा जोगोनार अबे जों बे बांसिन जोगोनाद दा जेबो माबा होनाङा जाहैबाय जोगोनार खुमब्रा बे बांसिन जाखाया बारा खु माबा गैया
उय ओ बिसोरो आबाद मावबाथाय मावबाय बिराद बुरजा बुरजा जायो नालाय
आरो बिसोर बेफोरखौ बुरजा बाहायनाय जायो नोङो हाबा एन खेराइ होन लाब्रा होन मानसिफोरा जानाय सावरि होन बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो बेखौ बुरजा मोनो नालाय एरो आरो
गोदोनि आबौ आबैफ्रा खोनाबाय नोंखौ फोरोंलांनाय माबा फोर नोंनाव माबा दं नामा हाग्रानि माबा मोन से मुलि मानसिनि
मुलि मुलि गैयालै आं मुलि मुलि रोंफेरालै आंङो दे
उम
माखालि बे बौबा माबा लेवा लेवा बेनदों
उ आरोनों खोनायाखै आदुमग्रा फिथाइखौबो जायो होननायखौ खोनायाखै होमबा आदुमग्रा फिथाइ जायोब्रा बाब जोंनाथ' माबाया माने गोदो उन्दैयाव बि फाङाव बारदिंख्लायनानै फिथाइ गोमोन गोमोन जायोना आदुमब्राखौ गोदै जायोनो उम बे आदुमब्रा दालाय बा माबा बादालि जाया होमबा बेखौ बेखौ जायो
जाफेराखैलां
जानानै देखायलायबावो जोंनो जायखिजाया जाजायो फिथाइसो नालाय बियो फिथाइ हिसाबै लाजाबाय आरो माबायाव बि फिथाइ सामथाइ आव जायो आरो आमफाय
बे माबाखौ माबा मोनजाफेरदोंना फेराखै होम
मा जिनिस
मा बे गंगार थाइसिब गोजा गोजा गोजा गोजा थायोमोन ना बिफाङा फिसा फिसा जायो
नोङो नोङो जायगाखौै एसे दोरोदलाय
ओ मोजां खोनाबाय दा आंनाथ' जाबाय नोंनिया जादों आवासा
आङो दा खोना खोनादों मोजां खोनादों
मा होनदों
मोजां खोना दे मोजां खोनाबाय ओम नोंसिनिथिं
होत जानला मोनला जानला मोनलालै खोनाफेरा खोनाफेरा आं बेखौ होनबाथाय बिराद संखिखायो सयथिबो नै गोजांबायसो गोदाव सोरावनो
ए गोजांलायनाय
खोमोन औ गोदोनि बिसिबां गियो आङो नायबाथाय
नुफेरबाय
सिखाव हनै गोजांबायलै र' मा खालामनो मा मानो मोनलायबाय आं खर'फोर खुरनांलायबाय नै जानला मोनला होननानै बे खोथाखौ बुंबाथाय साम नंगौ नंगौना नङा बेखौसे दायो आंहा फायसै आरो
अय नामा नआवनो साराय माबा माबि बे गोमायनो थालिर
अ हाब अबाव खोनाया नोलाय
खोना फेरा खोना फेरा दिनै माबा बिदि बुस्थुआ बै साराय इरि लांनाया जेबो नङा आंनि थाखाय खालि बै मानसिनि माबा माबिसो बेखौ बाराय गियो आहा सुबुंनि खहा खालामबाय माबाखौ सुबुंनि औ बै मन्थ्र गोनांलायनाया एकदमबारे सब जालायग्रा होननायाया बेखौसो गियो आं अ नों गियोना गिया ओमफ्राय जेनेबा बिदि खोथा रायलायनो
माबानि फिलिमनिया
उम उम
हाब सिखाव राजाया बिरलांलायबायलै नै इबो इदिसो बै समनि सानाव हाब सिखाव राजाया बिरलांलायबायलै होनो दंमारोमोन नामाब्रा गोमोलायग्रा सिखाव
बेसो दा साननांगौआ जोंहासो मेलेमा गारजि जालायसिगोन
गैयामोनदांलै बहालाय गोमोरलानो‌ हानाय औ
मायखं फास होनलाबायनाय
बारा बारा खोन्थायोमोनलै गोदोनि मानसि एसे जेनेबा उन्दैफोरखौ सिगिनो मानो ओ एसे दुस्थु दुस्थु बांद्राय दुस्थ' जाबाय एसे सिगिनो
दा जोङो बे खोथाखौ लानानै देरबोबाय खोनानानै नङा होननानै था मान बिसोर खिन्थानायखौ जों नुवा‌ होनाखैना सिगाङावथ' दा इसोरो नोंगौनो फैबायना सुन्देयाव लानांगौ जाबाय आरो जोंहा खोन्थादों हिसाबै बेथ' साननांगौ
नंगौ नंमारा‌ ना
मोजांबो खिथाया माबो खिथाया जारला माला जारला मालानो
एसे बारायदेर बारायदो खोनथाहरो बे खुगा बाराफ्रानो बारायदो बारायदो खोन्थायोमोन बे
उम एकदमबार दाजाबलांसै ओमफ्राय ओरै थाइम टाइम माबाखौ समखौ बिराद बारहो हरसै आरो ना
उम बै बे बैखौ मोनदेरबाथाय रायज्लायनाया जोबलाना बिदैखौ लिमोनग्राखौ पलियखौ पलिय मोनलोंबाथाय जाबाय आरो बेयो
बेखौ मा मा मुंजों बुंबा पलिअ ओमफ्राय
पलिअ मोननै ओमफ्राय हा-सुगु
ओमफ्राय दै गाज्रि होनो
ए बिदिबो होनो आरो
उम दै गाज्रि माने खहा खालामग्रा नालाय
उम उम बुस्थुआ खहाया खालाम खोमालै गावनि बै बारा बारा खालामनायावसो खहा जायो
उम उम बे जौ गिसिया आंनाव आगोलाव लायबा आंखौ रोन मा अै-सिनाव थांनानै मैसो गाइखेर बिहरदों होन दे होनोमोन ओमफ्राय आं थांसै माबा मैसो गाइखेर नांगौ नोलै उमुखनो होननानै बिहैसै आ ग्रोब बेखौ बरनना हरसै आरो बे जों ओन्दै मोन नालाय बेसा मोनथिलायो खायो आरो
उम ओमफ्राय नोङो उम ओमफ्राय गोदो बेसिबां क्लास सिबाय नोङो माबा लायामोन थाखोनिफ्राय ओ मा होनो फन लाया उम माबा फन लायामोन
आङो माबा टेन पास जानानै कलेज
अ होनोमबालाय आंहा एसे माबासिन जाबावबाय मा होनो बा आ एसे नोंनिफ्राय एसे नों एसे आंनिफ्राय जेनबा देरसिन जाबाय नालाय दा आंहा एसे उन्दै नालाय बोरैबा एसे थाबबो मोनसि फिनो आङो माखौ जामबुं
आदसा लासैनो जौगालाङोब्रा दानाथ' थाजोबो ना
पास जानानैसै बाव नोंसिनि समाव सा साख्रि मोनला बायबावोसोमोन खोमा
आ बै समाव आं फास लाजेनबा माबानिल' ओ नैरोजा ब्रैजौनिमोन खोमा आं लानाया
नैरोजा ब्रैजौ
नैरोजा ब्रैजौनिल' मोनदां माबा हाइटेक ओंखार गोदानमोन
ओ बेखौलै आंनाव दंखायोमोन ना बियो माबाया किपेदा
उम खेफेट नङामोनलै बे स्क्रिनथास खौनो खमनि थायोमोन ना खमनि लाबाय फन्दल' फन्द्र'खम जाबाय फिडअ ओरै जायोमोन समावथ' बांद्राय जेबो नायखायामोन नालाय
उम ओ किपिदाव सिनेमा नायनाया बाब होद किपेदाव बिराद सिनेमा नायबायलै गोदो
नाय-नायबायलै दाबो मालाबा नायदो दाबो नाय नायदावबाथाय नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय नायदावबाथाय बायो
नङा मबाइलाव बे माबा मोखां गुवारावथ' नङा बै मोखां फिसा फिसायावमोन
केेपेटाव
औ
केेपेटआवबो नायबायलै फिसा बोलाव
मा होनो जोंनि रावआवलाय बेखौलाय किपेडखौलाय
मिथिला जानबुं फिसा जानबुं फिसा होननां सिगोन दे ओम दा लोगो हमसै
दे जागोन